औ
अ उम
उमह मा खामदों
दङ' नै ओरैनो जिरायनानै दासो एसे सिगाङाव दुगैखांदो आङो
एहथान्दा मोनलायबाय दा।
उम मोजां मोनथ'बाय दसे
दसेखिनिल'सो ना ओमफाय मा बाराव दं नामा
बार' ओइ माबा फेनाव थादोंमोन आं खोनादों साउन
औ खोनादों जेबो नङा जेबो नङा माने औ ओमफ्राय ना बोनहैला
दा बोनालै
माबा मा होनो बोरसिजोम
उम माबा बोससियानो गैया आरो ओ नायाबो एसां गिदिर गिदिर बोनजा लायनाय निंखाया खेलायनो थाखाय ओ खेलायनो थाखायसो बोननाय जागोन बोन्थार बाबो
औ
ह
ओफाय दा रावबो गया नआव
गैया मैगं नागिरहैबाय आइमोना
मिथिं
ए दय आं‌ थांनाया
औ
बिथिं बेयाव
ए मा मैगं थास आथिं थास बिबार
थास'यथिं थास'य आथिं खानो होनना थादों। ओमफ्राय सासे दुइसिना बल गेलेनो थांबाय
ए
नानियाबो थांफादों
औ
ओमफ्राय दे नों बुंदो माखासे
रायलायखांबाय
अ
मा खालामदों दा
ओरैनोसो दङ
अह
उ माबा गरमथारहाय
बोथोरा
उम बोथोरा जि गरम
माबा बोथोरा जोंना उम
बुंलाय
औ बोथोरा मोनबेसे रोखोमनि थायोमोनलै जोंना मोनबेसे औ
थो ओरैनो मोनद' नामा
मोन द' ने मा मा मोनलाय
ओ उदां बोथोर दैज्लां बोथो दैज्लां बोथोर, गरम बोथोर मेसें बोथोर, दुफां बोथोर
औ नंगौथ' आरो
उम ओरैनोथ' जोंहा गरम बोथोर, गोजां बोथोर बेदिल'सो मोननै मोननै डाइरेक्ट बुङो बुंनायालाय ओमफ्राय बिनि सिङावबो बि थाबावो आरो हेल' हेल' मा सिरिजाखो
हेल'
ओ
नों खोनायाखैमोन
ओहो खोनायाखैमोन
ए मानोथाय होमबा
आं दानजाबायसो नामा सानबायमोन ओमफ्राय टाइम खारनाय नुनायखायसै
खोनादों
ओ दा खोना-खोनाबाय
ए। ओमफ्राय अबावबा थांगोन?
थांनाया दा दसे ओरैनो फोथाराव थांसै। दसे उनाव।
उम। ओमफ्राय
सायथ'वा दसे बल गेलेनाय जाबा गेलेनोसै गेलेनाय जायाबा बाबा गेलेयाल'सिनो ओरैनो नायसै खेला गेलेनायखौ ओरैनो बिदिनो
उम।
फैफिनानै मोसौ खाफैनांगौ मोसौ खाखांबाथाय दसे मबेलफोर नायलाबायनोसै।
औ।
लाइमोन जाबा ओंखाम जानोसै। ओमफ्राय उन्दुनाय थाइमाव उन्दुनोसै बेनो आरो देइलि सामफ्रोमबोनि माबा
औ द ओरैनो से बाजियाव मोनाय उन्दुयो मोनायाव।
ओं ओरैनो उन्दुनाया सो नोंथां ओ सारि गु बाजि थामजि एखमबा जि बाजि एफोर बायदि जायो।
औ औ।
जानायफ्राथ' बिदिनो दाइन बाजि थामजि रिंगा यै गु बाजि बेफोरबायदियाव जानाय जायो।
अ। मोजाङानो।
ओमफ्राय माबायाव उम। मा होनो मा रायलायबावनो जोबजोबबाय।
मा मा कालारखौ मोजां मोनो नों?
कालारा? फेब्रेत कालारा आंना ग्रिन।
कालारखौथ' रंसो होनोमोन नामा? गोथांसो होननांगोन नोङो।
जालाय गोथां गोथां। गोथां गोथांखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय मा ओनगोन फान्थाव गाब ना मा होनगोन?
औ बेखौ मोजां मोनो।
एह ओ ओमफाय बै बिदिया आवजार आवजार रङा मा होनोमोनलाय?
ओ आवजार रंखौ मा होनोमोनथाय? आंथ' मिनथिला।
मिनथिला उम। ओमफाय अख्रां गाब निला।
गोमोखौबो
गोमो ओ
खमला खमला खालार
कमला कालार ओ ओ
ओमफ्राय गुफुर गोसोमखौबो। गोसोमखौबो।
गोसोमाबो मोजाङानो मोजाङ अबिसे।
उम
बांसिन गोसोम गस्लाखौ बायनाय जाया आं। बिदि आरो ओ गोथांखौ ओमफ्राय गोथां ओमफ्राय गुफुरहां। गोफुर बेफोरबायदिबो बां सानो ओ ओ।
घि खालारफोरखौ मोजां मोनो ना आरो मा होनो बिदि नि माबायालाय मै गाबालाय मै।
मै गाब अ
ओमफ्रायो बिदिनो ओम थान्दा बरफ जानो लुबैयाखै?
थान्दा बरफ
जानायलाय लुुबैदोंमोन लुगैनाया ओमफ्राय खाथियाव गैया।
माबायाव बलाममगुरियाव मोना?
मा एखमबा एखमबाल' फोनो फैयोलै बे माबाग्राफ्रा
औ
उम
उम उम
थाबाय थाया सानफ्रामबो।
औ फालांगिनि बिथिङाव माखौ मावनो मोजां मोनो होनदोंमोनलाय नों?
फालांगियाव।
औ
आं मागना फालांगियाव। आइदि आइदिया गैया।
फालांगियाव गय फिथाइ फानलाबाया गय फिथाइ?
गयाथ' बिदिनो आङो एखमबा सोरबाफोर जाास्रिबा बायनानै दोनो। जासिबा माने बिदिनो सोरबा अभाब जाबा फैसा अभाब जाबा। गय बस्था माबायोना।
औ
सि फैयो ओ आंनो बस्थासेनि दाम हरगोनलाय देनां हाननानैला इदि होननानै बुंबा लाखियो।
अ उम उम।
ओ बिदि आरो
अ अ अ सोरबा बस्थानैनि होनबा बस्थानै मोनबाय।
औ औ सोरबा जेनेबा नांगौ गाव जेसेबां माबायो फैसा लाङो। रेजें खोथा जाबाय आरो
औ
नैनि लांनो होनबा बस्थानैनि हरबाय बिदि आरो ओमफ्राय हाननाय जायो हाननाय टाइम जाबा हाननानै लायबाय बिदि।
औ मोजाङानोथ'।
औ
ओमफ्राय
ओमफ्राय
ओरैनो मा खाजा जानो मोजां मोनो जानाय लोंनायफ्रा
उम जेनेबा आदार सिस्टेम ना ओरै ओ मेथाइ -सेथाइ 'फिथाइ- सामथाइ मेथाइ- सेथाया उम ओरैनो बेलासिफ्राव साहाफोर लोंना मोजां मोनो।
औ
आलुसबफोर जानो मोजां मोनो मम'फोर जानो मोजां मोनो।
औ
बिसोरो बिसोरनो आरो
अ- अ
सम- सम आमलेद जानो लुगैयो।
औ मोखां बिजाब दङना नोंनाबो
दङ ओ
औ
बयनावबो थाखायो थानायालाय आजिखालि
औ नायनांगौना माबा- माबि खोनाबाय
औ खोनादों औ
खौरां खौरांफोरखौनो बिनि गेजेरजों मोनो ना ओंखायनो नायनांगौ।
ओ बा गाैसैबो खौरांआनो बेयावनो जाजोबो
गुबै इउटुबखौथ' आं खेंलानो दाना
आंबो नायनायानो जाया ओमफाय एखमबा -एखमबा ओ इनफरमेटिभ ओ मिथिनो गोनां बाथ्राफोर औ एखमबा- एखमबा नायनाय जायो बिदि आरो माबाफोर मिथिनो गोनां माबाफोर खोथा दंबा इयाव थांना‌ नायहैयो आङो
औ मोजाङानो जादों
उम
उम ओमफ्रायो मा होनबावनो नों बुंदोब्रे माखासे
आं बुंनोसैना आंनावबो बारा खोथाफ्रानो फैथारालै
उम
लिरनानैसो लानांसिगोन
ओम
उम
ओमफाय दावबायनो जेरावबो सानथ'वाखै।
ओहो सानथ'वाखै साननायाथ'।
आनजादफोर जोब्बा अबावबाफोर आलासिफोर जाहैनो गोसोखां
ओहो गोसोखाङाखै।
उम
आलासिजानोनो आनजाद जोबनानै ओम ओइयाव खामानि मावनोसो नागिरदोंमोन आङो लिंहरदोंमोन। एसे माबा ओ मा होननांगौ बिदिखौ देहा फाहामसालि देहा फाहामसालिनि ओ बे सावस्रि मिरुनि माने देहा फाहामग्राजों थाफाग्राया
औ
औ मोनसे गावबागाव गावबागाव मिरु खुलिनानै लायोना बिसोरो
माबा फाहामग्राफ्रा देहा फाहामग्राफ्रा
माबायाव मा होनो गामि गामि बिथोराव ना
ओहो बैयाव बङाइगावआवसो
अ ओम
औ गाबागावनि दालाय जेरै हाथाइनि हाथाइनि फाहामग्रा मेगन फाहामग्रा ओ सोरबा बिखा आरि नायग्रा बिदि थायोना गावबा गावनि मिरु, गावसोर गावसोर सरखारनि खामानि मावनानैबाबो मिरु एक्सट्रा ओम आलदा खुलिनानै लायोना बिसो बिसोरो ओम ओम बेहाय आरो ओम ओम फास्ट माबानिफ्रायनो लेंहरदोंमोन ओम से थारिकनिफ्राय
अ ओम
मावहैबानो जाबाय आरो
औ दानबान्थायानो खम होग होनथारदोंमोन ओंखायनो बादों आं।
अ
ओम
ओरैनो सिगां सिगां सम फाय एसे एसे होग्रानानै नायगोन खोमा उनफ्राव। माबा लाङा बे बारायलाङा बे।
औ नोंगौदां।
थिगबा थांलाय फैलाय हायोबा थांबानो जाबाय आरो दा थाहैनांगौ?
थाहैनाङा मोनानि गु बाजियावसो गगोन गु नङाबा दाइन आरो मालाबा मा बोथोराव र' मेसेंना माबा बो